हाल' नोंथां खुलुमबाय नोंथां। औ। ओ नोंथां नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय। जोंनि साफ्रोमबोनि जिउआव सोलिबाय थानाय बा जाबाय थानायनि सायाव फंनैसो सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ अब्ला नोंथां जागायदिनि। आयदायानो जाबाय ओ साब जोंनि साफ्रोमबोनि जिउआव जेराव जोङो ओ फुंनि सिखारनायनिफ्राय उन्दुनाय सिम हा लाग नै मा मा खामानि थायो बा मा मा मावनांगौ गोनां जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
मोन जोंनि सानफ्रोमबोनि मावनांगौ हिसाबै उम जोंनिया ओरैनो ओम मानसिफोरनि मावनांगौ हाबाया जाहैबाय ओरैनो सानफ्रोमबोनि उम आबाद मावनाय आबाद मावनायाबो सानफ्रोमबोनि सानफ्रोमबो मावनांगौ फिसिनाय हमनानै लाजायो ओम मैगं ओम बेफोरजों बेफोरजों लोगोसेनो जोङो मैगं थाइ गं गायनानै मैगं थाइगं गायनानै जोंनि जिउ खुं राहा खौ दालांनो हायो ओम नोंथाङाबो बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
हेल' नोंथां औ नोंथां ओ दा नोंथाङा मा खालामबाय दं?
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
औ नोंथां आंबो ओरैनो ओ जनानै आंनि खामानि बा आं दा जि रायज्लायनांगौ गोनां दं रायज्लायबाय ओ रायज्लायनो गोनांखौ आं रायज लायबाय दं।
औ नोंथाङा ओरैनो न'आव थानायाव माबा फोर उम दोरोङारि उम आखाइनि खामानि मावो नामा?
औ नोंथां मावो ओ जेरै ओ जि सुतेयो आरो बिदिनो फुंनिफाय सिखारनानै जोङो ओ जेराव ओ न'खराव जोंनि जाग्रा खाजानि थाखाय जोङो ओंखाम ओंख्रि संनांगौ साफ्रोमबोनि जिउआव ओ साफ्रोमबो खामानियानो जाबाय जोङो जेराव सिखारांनायनि उनाव ओ खाम खाम ओंख्रि संनांगौ जोंनि फुंनि खामानियानो जाब जेराव थोरसि सुनाय सिला सिबनाय
औ
आरो बिदिनो साफ्रोमबोनि जिउआव गोबां रोखोमनि ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानि थायो आरोना
औ नंगौ औ
जेराव जोङो गोजान गोजानाव दावबायनो गोनांबो जायो माब्लाबा स जोङो ओ फिसा फिसौ खामानि बिदिनो गोबां थायो आरोना नोंथां।
औ औ थायो। नोंथांनि सि मोनसे सोंलु ओरैनो नोंथाङा न'आव उम थानायाव उम एबा न'खरनि सुबुंफोरा मा मा आबाद मावो? बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां। दाथ' दैज्लांनि सम नालाय ओ सा फ्रोमनि जिउआवनो दा दैज्लां सम ओमफ्राय ओ गायनाय फुनाय बेफोर आबादथिलिया दं आरोना नोंथां।
औ औ।
ओ जेराव जों फुङाव सिखारनानै ओ हौवाफोरा हाल हाल मै लानानै फुङावनो दाउला गेसेेरनाय स' गेसेेरनाय लोगो लोगोनो जोङो फोथाराव थांनांगौ गोनां जायो आरो ना।
औ औ
जेराव जोङो जोंनि आदारखौ मोननो थाखाय जेराव जोङो माइ होनना बुङो माइखौ जोङो ओ गायनां गायनो थाखाय जोङो ओ फोथाराव थांनांगौ गोनां जायो। जेराव जों जानो थाखाय गावनि उदै खौ सुफुंनो थाखाय बिदिनो ओ गुबुन गुबुन दं आरो जेराव जोङो ओ साफ्रोमबोनि जिउ होनना बुङोब्ला ओ जोङो मावनाङि खामानिखौबो जेराव जोङो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय ओ इदिनो गुबुन गुबुन खामानि जेरै ओ हाजिरा बा साख्रि बायदि बायदि दं आरो ना नोंथां। ओ साफ्रोमबोनि जिउआव। आरो जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि लाइमोन बे लाइमोन ओ लाइमोन समाव जोङो गोबां जेरै गोबां खामानि मावो आरो जेराव जोङो खायफा खायफाया सा ख्रि मावो खायफा खायफाया सोलोंथाइ लायो। बिदिनो गुबुन गुबुन ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानि बा सोलोंथाइ ओ साफ्रोमबोनि जिउआव जायो आरोना।
उम उम।
आरो जोङो साफ्रोमनि जिउआव होनना बुङोब्ला जेराव जोङो बेमार आजार बेफोरबो जायो जेराव जोङो फाहामसालियाव थांनांगौ गोनां जायो।
औ औ।
ओ नोंथाङा नोंथाङा उन्दैनिफ्रायनो नोंनि जिउआव ओ जाबोनाय जाथायफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां? ओ
थेवबो उम आंनि जिउआव जाबोनाय जाथाय फोराथ' बिदि गैया गैनायालाय।
औ नोंथां। ओ
फंनैसो बुंनोसै आङो। आंनि जिउआव उम जाबोनाय जा थायफोरनि बागै आं आंथ' सासे फरायसासो नालाय। उम आंनि फराय आंनि फरायनायनि बागैनो बुंनोसै आङो।
औ नोंथां।
उम आङो उन्दै उन्दै बोसोरनिफ्रायनो फरायबोनानै गोबां, जिखिनि रोंगौथि मोननांगौ बेखिनिखौ मोनजोबाखै उम मानोना रांखावरिनि एसे रां खावरिनि उम एसे गोनांथिनि, गोनांथिनि थाखाय उम आङो आंनि सोलोंथाइखिनिखौ मोनजोबाखै। बेनि थाखायनो आङो एसे दुखु दुखु जानानै दं। उम मानोना आङो उम गोजान गोजान जायगायाव उम थांनो मोनाखै जेराव जिखि जि उम जायखौ नांगौ बेखौ मोनाखै जायखौ मावनांगौ बेखौ मावनो मोनाखै। जिखौ जानो गोसो बेखौ जानो मोनाखै बेनि थाखायनो आङो बेनि थाखायनो आं एसे दुखु जानानै दं।
औ नोंथां।
जो बुंनो हागोन नामा गावनि सोमोन्दै। फरायनायनि सोमोन्दै जेनेबा नोंथाङा न'आव मा मावो? मा खालामो? बेफोरनि सोमोन्दै
औ नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला ओ आंनि जिउआवबो बेबायदिनो जेरै नोंथाङा फोरमायलांदों। जेराव जोङो ओ उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथाइ लादों जेराव सोलोंथाइ लानाय समाव जों गोबां दुखु खस्थ' सहायबोनांदों मानोना ओ न'खरावबो हालोदफोरा बारा मोजां नङा। जेराव जोङो ओ दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जोङो सिमब्रेनानै दा एसे एनै रोंगौथिखौ मोनदों आरोना नोंथां ओ जेराव ओ बुंमनो थाङोब्ला ओ गोबां न'खरावबो गोबां इदि जेंना जेंनाजोंनो सोलि सोलिबोदों आरो ना नोंथां? सिमब्रे बोनाय जेराव ओ सोलोंथाइ लानो थाखाय बुंनो थाङोब्ला गोबां ओ फरायस सालिया गोजं गोब गोबां गोजान आरो ना जोंनि फरायसालियाबो जेराव जोङो गावनि सिमाखौ, ओ जाफुंहोनो थाखाय जों ओ खस्थ' एसे एनै खस्थ'खौथ' ओ सहायनांसिगोन नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ औ नांगौ थारैनो नांगौ।
ओ जेराव जों दा ओ साफ्रोमबो होन्ना बुङो साफ्रोमबोनि जिउ होन्ना बुङोब्ला जोङो साफ्रोमबो बिदिनो ओ जोंनि फरायनाय बा दुखु खस्थ' बा जोंनि जिउआ जोबलाङागौ मानि जोङो ओ ओ खामानि मोनसे मावनाय खामानिखौनो जोङो मावफ्लेबाय थानांगौ आरोना नोंथां।
औ नंगौ औ।
ब्ला जोंनि साफ्रोमबोनि जिउआव गासैनिबो खामानिया एखेयनो जानायनिफ्राय लो नायनिफ्राय आरो उन्दैनिफ्राय मावनायनिफ्राय
औ।
गासैबो ओ एखेयानो जायोना आरोना नोंथां?
औ नंगौ औ बे थारैनो सैथो।
ओ।
नोंथाङा नोंथाङा न'आव थानाय सम माव ओरैनो आखाइनि माबाफोर जेनेबा उम प्लास्टिकजों एबा दिरुंजों बानायनाय माबाफोर मुवा एबा माबाफोर बेसादफोर मावो नामा?
औ नोंथां आं मावनाया मावो ओ जेराव उल खुन्दुंजों बानायनाय जेराव जोङो गोदनायाव जि लायो फास्रा औ बिदिखौ बानायनानै एसे एनै रां खामायनो रां खामायोमोन आरोना नोंथां गावनो थाखाय ओरै एसे आरो
आंनो माखासे बुंनो हाग नामा?
औ नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला बेखौ बानायनाया जोंनो उलु खुन्दुं नांगौ आर ना आरो उल खुन्दुं जेराव जोङो ओ मोनसे बेखौ बानायनो थाखाय मोनसे ओ बेनि मुंखौथ' बारा मोजाङै मिथिया जेराव जों बेखौ बानायनायनि मोनसे मुवा थायो आरो ना। बिजि रखम बिजि बायदि गोद बिनि मुंखौथ आं बारा मिथिया नालाय ओ बेखौ बानायनो थाखाय बारा खस्थ'बो नङा आरोना नोंथां।
औ औ।
से इजियानो आरो आं न'आव थानानै ओ सि बा जिखौबो ओ सुथेयो। ओ जेराव ओ बुंनो थाङोब्ला गस्ला इरि बे गथ'फोरनि आरो जेराव ओ फरायसाफोरा जेराव फरायसालियाव गाननानै फैयो। जे जायखौ जों इउनि फम होननानै बुङो। औ बेफोरखौ आङो ओ सुथेनानै ओरै आखाइ रां खरसानि थाखाय खामानिखौ मावो आरोना नोंथां न'आव थानानैबाबो। बिदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंहा ओं समाबो जाबाय।
औ नोंगौ नोंथां समाबो जाबाय।
औ नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय मोन्दों। आरो माब्ला समाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नोंथां।
गोजोन्थों।